हेलौ, औ खोनादों नोंथां थाररैनो। नोंथांनि कल हरनायनि जाहोना?
औ नंगौ जों एसे आ बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जेरै आ जोंनि गोबां दोरोङारि ओंख्रि दं आ जेरै नारजि जि अमा आरो जोंहा सबायजों ना नङाबा सबायजों अमा, नङाबा सबायजों आ साम' आरो ओ सबाय आरो अनलाजों लोगोसे अनला सबाय होनना बुङोना नोंथां?
औ औ।
औ नोंथांमोना जायोना जाया बेबायदि।
बे नोंथां थारैनो।
सबायजों लोगोसेनो होयो आरो अन गुन्दैखौ खौ आरो सबाइखौ आरो ना औ बेबायदिबो अमाजों दरजों जानाय जायो आरोना।
औ नंगौ थारैनो। आरो जोङो अनलाजों ओ खाला दालि होननानै बुंनाय जायो जों बेजोंबो संबा जोबोद गोथाव जायो आरोना।
औ नंगौ नंगौ। बेफोरनि सोमोन्दै बिदिबा नोंथाङा
औ औ नंगौ नंगौ थारनो नोंथां जेरै जोङो दोरोङारि ओंख्रि होनोब्लाथ' जेरै जोंना ओ अनलाजों दाउ, अनलाजों दाखौनो आं एसे फोरमायगोनोसै।
नंगौ।
औ जेरै जोङो अनलाजों दाउजों जानो थाखायब्ला जेरै जोङो माइरंखौ एसे सोमग्रोनानै दोननांगौ जायो नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां।
औ माइरंखौ सोमग्रोना दोननानै जोङो जेरै ओ बेखौ दिंखि एबा औवाल औवाल नङाब्ला जेरै जों दानाथ' मेसिं ओंखारबायना औ जेरै जो बे मिसिंफोराव देनाय जायो आरो ना। जेरै मिक्सार मेसिन होननानै बुंनाय जायो। बेफोराव बांसिन देनाय जायो देनायखौ जों नुनो मोनो आरो। औ आरो बुंनो थाङोब्ला जों औ औ नोंथांखौ बुं।
नाथाय बे मेसिनफोरजों देनायनि साय जोंहा औ बाल बा दिंखिफ्राव देनायासो साबसिन गोथाव जायो आरो ना नोंथां नोंगौ
जेरै जोङो मेसिंफोराव देनायफोरा थावा आरोना नोंथां जेरै गोथाव जाया आरोना जेरै जों सं संब्लाबो औ बिनिखायनो जोङो औवा लेबा दिंखियाव देनाया बांसिन साब साबसिन जायो आरो औ बुंनो थाङोब्ला जों जेरै ओ बेखौ देनानै जोङो खारदैजों खारदैजों दैजों एसे ग्लब ग्लब गोदौ होनानै होनानै लाग्रोयो आरो ना।
नंगौ नोंथां।
औ आरो जेरै जोङो न'नि लकेल दाउ एबा जोङो बाजारनि दाउफोरखौ जोङो लाबोनानै जेरै एवफ्रामनानै साफानो जेरै जोङो बेहाय ओ बे जेरै जोङो ‌ हारदैजों दै गोदौबाय थानाय समावबो जोङो मा ओ अनखौ सार नानै लानांगौ आरोोना बेनि उनाव जों दाउ एवफ्रामनायखौ जेरै जोङो बेहाय गारना होनाय जायो आरो ना गोबां जोङो मस्ला मस्लि देना होनाय देना होनाय जायो आरोना नोंथां औ बिदिनो जोङो अनलाजों दावजों बिदिनो संनाय जायो आरो ना गुबुनफोरा आलदा आलदा सङो आरो
नोंगौ औ
आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो अनलाजों लाथा एम्फौ एम्फौ लाथाखौ नुदो आरो नोंथाङाथ' मिथिगौ जानांगौ औ बेजोंबो जोङो ब-बर'फोरा बांसिन गोबाङानो जायो आरोना
नोंगौ नोंथां
औ बुंनो थाङोब्ला जोंनि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्लाथाय एम्फौ लाथों जेरै अनला खारै बेखौ जों जानायखौ नुनो मोनदों आरो ना जेरै जोंबो जाबोदों औ औ हायोब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै हो
औ बिदिब्ला आं नोंथांनि सिगाङाव बे सबायजों जों मा मा ओंख्रि बा मा मा बेदर जायो बे सोमोन्दै नोंथां एसेसो बुंनोसै नोंथांनि सिगाङाव। दा सबाया सबायाइखौ आरोना जों सिगांग्रो मा खालामो जों सबायखौथ' जोङो फोथाराव बा दुब्लि फोथारावसो फोयो नालाय ओफ्राय सबाय खौ जोङो हानाय बिफांनिफ्राय जेब्ला फिफाङा एसे गलौ जायोना सबाइाया फिथाइआ जेब्ला रायो आरो अब्ला राखांनायनि उनावहाय जों बेखौ फुना लाबोयो न'आवहा ओमफ्राय फुङा फुनानै लाबोनानै जों बेखौ फोराननो आरो साननैसो बे जेथिया गोरान जागोन जेब्ला बिनि फिथाइ बा बेगरफ्रा सबाइनि बेगर फिथाइफ्रा गगोन आरोना अब्लासिम जों बेखौ फोरानो आरो बुसायो आरोना जों
औ नंगौ थारैनो
बे बिफांखौ मुथा मुथा खाना लाबोनाय बिफां खौ जों बुस्रायो आरो बुस्रानानै गुस्राबा मानेया जों सबबायखौ गथा गथा मोनो आरोना गथा गथा ओंखारो ओमफ्राय हायाव दोननो हायो ना नालाय बेखौ बुस्रनाय समावहा बेखायनो जों बेखौ मालाबा हा सबायबो होननाय जायो आरोना जोंनि ओनसोलावहा
औ औ
नोंगौ नोंथां जेरै हार सायावहा माथि दाल होनना बुङो नालाय ओंखायनो जोंबो हा सबबाय आरो मानोना हायावनो फोराननाय जायो नालाय बेखौ बेखायनो हा सबाय आरो मालाबा जों हा ख्रेब ख्रेबबो मोनजायो आरोना? साफा खामनाय जायाबा बेफोरनि थाखायनो हा सबाइ आरो बेनि मुङा। आं मोनथिनायावसो दै नाथाय गुबुनफ्रा मा बुङो आं बेखौ मिथिया मोनथिनायावसो आरो औ ओमफ्राय उनाव जों जेब्ला गथा गथा आरो बे गुल गुल जायो आरोना सबबाय बेगरा औ बेखौथ' जों बिदि डायरेक्ट गुल गुलै जाजाया नालाय जों बेखौ सिगांग्रो जों बेखौ सारायावहा एवना लायो आरो जेबो होआ आर ना थावफोरबो होआ आरो बिदिनो एवना लायो एवना गुदुं जादोंबा जों बेखौ अन्थायाइावबा ओरै गुल खामग्रा बेयाव होख्रेमो आरो जों औ होख्रेमब मानायया बियो खावनै जायो। खावनि जानानै ओमफ्राय अबनियासो जोङो बेखौ जाजासिगोन आरो ना? ओमफ्राय औ ओमफ्राय जोङो बेखौ सारायावहा दै होनानै बेखौ जों ग्लाब ग्लाब गद' होबाय थायो आरो जाय गोदौनानै जेब्ला बियो गुरै जागोन बे गुरै जाजासिम जों बेखौ गोदौ होयो बिनि सिगांनो
दाउ बेदर नङाबा अमा नङाबा साम' जिखुनु आर नाबा नाबो नाबो जाजायो बाला टाइम फखौनो हमना लाबाय। बेबायदि आरो बेखौ एवना लाग्रोखायो जों थावजों एसे मोनजासिन सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु बा जिखुनु मसलाफोर आरो ना? बेफोरखौ औ बेखौ जों खालामना लाखायो। फाय बिनि उनावहाय जेब्ला बे मोनना लाबाय मोनबायना मोननानै जों बेखौ आलदा बासनाव हा दोननो हायो आरो
औ नंगौ।
जेब्ला बे सबाया ग्लाब ग्लाब गोदौ होबाय आरो खेबसे गोदौ होयो आरोना जोङो गोदौ होनानै ओमफ्राय बे दै ग्लाब ग्लाब गोदौनायाव जों अन गुन्दैखौ जों सारना होयो आरो एसे एसे एसे एसे औ एसेसो सारना होबाय। बेखौ बेयो गथा खायैनि थाखाय बेखौ सारायजों एसे एसे सोमावबाय थानांगोन आरो औ औ सारायजों नों खोस्लिजों खोस्लिजों नोंथां औ खोस्लिजों सोमावबाय थानांगोन। जाहाथथाय बियो गथाखाया आरोना लाथाखाया आरो ओमफ्राय उनाव सबाय आरो अनला अन गुन्दै बे लोगोसेनो जाबाय नालाय दा बेनि उनाव हाय जों बेदरखौ हरनो सेरनाय अमा लांनायखौ बेदर नङाबा ना नङाबा नाथाय एम्फौ बेबायदि आरोना नोंथां? औ अमायानो जा दाउआनो जा आरो ओमफ्राय हरबाय। लखबना होबाय बेनि उनावसो जों खार दैैखौ हरगोन आरो
औ औ
खारदैखौ हरनानै सिगां सोरबाथ' खायफा माखासेया खारदखौ सिगाङावनो हरो नाथाय आं मोनसे दिनियावहा जों संनाया आं संनो मोननाया बेखौ जों खारदैखौ उनावसो हरो आरो ना? ओमफ्राय खारदैखौ हरबाय। खारदैखौ हरनाय लोगो लोगो बियो मोजां गुरै सिगोनार ना ओंख्रिखौ बा अन गुन्दैखौ नङा सबायखौ आरो ओमफ्राय बेयावनो ग्लाब ग्लाब गोदौबाय ओमफ्राय गोदौनायनि उनावहा जेब्ला मोनबाय ना बियो संख्रि बाय संख्रिखौ नांबाय टेस्टखौ माने जों चक ख खालामबाय आरो नायबाय आरो ना साखिबाय आरो संख्रि नांदों ना नाङाखै आ मादै जादों दा बेनि उनावहाय जों मा खालामो आरो मोनसे दं बेहाय जाब्रां नोंथां जाब्रांखौ सिनायो दा औ बे जाब आखौ जों अराव सावना लायो इसे बा सा सायाव गुदुं खालामबावो जायो सावना लानाया बांसिन गोथाव जायो आरो इसोर।
आरो जों बेफोर सबाय ओंख्रि संनायफोराव जेरै जों जाब्राङोबासो जोबोद थावनाय मोनो आर ना जेरै मोदोमखाङो ओंख्रिफ्रा
ओमफ्राय ओरैनो जाब्रांखौ बेहाय आखाइजों मस्रायनानै सिखायनानै जों गारना होयो आरो। ओमफ्राय उनावहा जिखुनु अन्थाइ बाजाबफोर नङाबा गंगार द बिहादि होनाय जायो आरोना जोबथायाव औ ननावहा
मानसिनाय
सथ थाव जायो आरो।
औ आरो। जेरै जोंङनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्लाथ' औ औ जेरै जोङो नारजिफोरखौथ' जेरै बुंखाबायानो जेरै जों नारजिफोरखौबो गोबाङानो संनानै जायो आरोना जेरै जों बर' हारिनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनोबाथाव जेरै जों नारजि मेगंखौ गुबुन जायगायाव थाङोब्लाबो मोनजाथारो आर ना जेरै जों हटेलफोराव ओंखाम जानो हाब्लाबो जेरै नारजि जानो लुुबैब्लाबो जोङो नारजिजों अमाफोरखौ खौ जों मोनजायो आरो ना
औ जेरै नारजि अमा होनब्लाथ' जों बर'फोरा गोबाङानो जायो नालाय औ बुंनो थाङोब्ला जों गोबां नारजिखौनो जायो आरोोना जेरै जोङो गरम बोथोरब्लाबो गोजां बोथोरब्लाबो जों नासिन गैया आरो ना नारजि ओंख्रि जानाया जेरै जोङो थिनानै जानाय होनोब्ला जोंना नारजियानो बांसिन आरोना
औ आरो जेरै जोङो न नाफाम मैगं जेरै जोङो नाफाम बो थिनानै जाजायो आर ना गोबाव सम जाजायो आरो जेरै जोबागौ जोबागौ लागै जोङो बेखौ जाजायो आरोना औ जेरै नारजियाबो जेरै थिनानै जाजायो आरो जोङो नाफाम मैगंखौबो बेबायदिनो थिनानै जाजायो आरो ब थाङोब्ला जेरै जोङो टाउन सहराव थाङोब्लाबो जोङो नाफाम मैगंखौ मोनजाथारो आरोना जोंबो जेरै जों हटेलफोराव जानो हाबोब्ला जेरै जों ना
नोंगौ नाफामखौ बे नोंथाङा मिथिगौ नाफामखौ खार दखानदेला बिबारजोंबो जानाय जायो नोंथां
औ नंगौ थारैनो नंगौ थारैनो सैथो मोनथाम
ओमफ्राय आरो बे सेवालि बिबार
औ।
सेवालि बिबारा जाोंहा गोथाव जायोना बेफोरो गोखा जायो इसे नाथाय गोथाव जायो आरो। नै खारौ खानजाला बिबाराथ' दा नैबे गोलोम बोथोर बोथ्राव ओंखारो ना हरसेयावनो बारनानै फुङाव सेरना थायो आर ना बिबारा।
मारै होनदों नोंथां? औ सेवालि बिबारजों जोङो नाफोरजों बांसिन जायो आरो ना रुदुमनानै जोबोद गोथाव जायो औ आरो खारं खान्दायजों बयलार अमा जायोब्ला जोबोद गोथाव थावो आरोना जेरै जोंनि बर' दोरोङारि ओंख्रियाव बेफोरबो गोलैयो। जेरै खारं खान्दायफोराबो जेरै जोबोद गोथाव आरोना जेरै जोङो बेखौ आगोलनिफ्रायनो मोनजाबोनाय आरोना नोंथां। आोल आगोल आजै आजौफोरा बेफोरखौ संना होयोमोन आरोना बांसिनानो जेरै खांख्राइफोरजों जायोब्ला जोबोद गोथाव आरो।
नंगौ।
औ अब्ला जोंना नोंथां समाबो जानोसै।
औ औ जाबायथां होनबा औ दे औ देथाबाय। गोजोननाय थाबाय औ दे।